दा खोनायाहाय ओ खोना दों बहा दं नोंलाय
आं नैलै रौमारियावनो दं
रौमारि
रौमारियावनो सेंग्राफोर थाग्रायावनो थां थांबाय फैबाय
मिथिनोफोर रायलायनानैबो थांबाय थांजोबबाय
उम बिजुमोन फैदोंमोन थांदोंमोन नोंसोर दंमोन नों
उम ज दंमोन सहैबाय नआव सहैनाय खालामनायालाय बिदिनोसै खामानियानो जोबनो रोङा मोनसेनि उनाव मोनसे
उम ओइ असक सोंहरदोंमोन सासेनिखौ आं खालामदोंमोन नालाय खेबदारनिखौ ओमफ्राय उम खौ नुहैदोंना बिसोरो ओमफ्राय जाथ'वा सै र होनना बुंहरदों आरो
आतसा
ओरैनोथ' फिलाब खालामजोब्बाय
उम औ सै नों मा खालामदों?
जानानै बिसिनायाव दं। ओरैनो हा
दानो
नि जाबायब्रा टाइमाबो गोबाव जाबायना
उम
उम
जाला नै दासो संनो लाहार फाहार
आदसा जाबाय दे हिनजावफोर गैयि न'खर नालाय
बेनोथ' जाहैबाय बेनोथ' जाबाय संसारा जोंना
साबेसे थायो दा?
अ सानै
सानैल'
उम
थाग्रायालाय बे सासेयालाय सङाखै होमबा?
ओं ब्रा
स' बिलाय
टाइम जायाखैना। जोंना लेट जायोलै।
सोर बेयो अलसिया आ?
एकट्रिस अ मानसिफोर
मा मा ओंख्रि संगोन?
बे आलुआनोसै आलु सयाबिन बेदरखौ मालाय बेसिबां जाबावनो
औ
जायैनो जायैनो देहाफ्रा मा कसत' गैला बेराफारसे
ओ मोजां खोनादों
बे देहाया नै खस्थ' गैला ना गेलेयो ना मायो
गारि सा सा नामा गारि
एक्सारसाइज गारि सा सा बिदिनोसै खस्थ' खालामनाय गैलायना बोरै हगारनाय गैला
ओम साला सैमा दायो थांबा जों बेयाव सहैबा फन खालामगोन आं होनलायलायबाय बे दहाय नेयोसो नेयो गैया असयब'आ
ओ
फनखौनो खालामा
दस्रायाव बेस्थ' जाहैनोसै दां ग्रोबनो बावनोसै
से होनना बुंदोंमोन आं फन हरनानै सोंहरदोंमोन नालाय सोलाबोना सोलाबा रायलायनो होनना बुंहरदों।
ओ
आं बाजारावसो दं र' दा हरगोन आं बैयाव सहैबा होनना बुंदोंमोन आरो
मा ओंख्रि होनदोंमोन
ओंख्रिया भिनदि भिनदि ओमफ्राय खांख्राइ भाजा
बा बबेबा मोनालै
है लायबानो म
उजन फिसायाव बेहाय
ओम है ओंखारब्रबनानै मा खनना लाना फैबानो मोनो
दुगैनाय भावैनो।
ओम
दुगैनाया बाव दुगैयालै बै गोजानावसो दुगैयो
बैयो बिजुमोननिजो थानाय दैयालाय माथो बे खर'आव जों आगोलाव उन्दै उन्दैयाव जों दुगैग्रा दं नामा दंना
आतसा आतसा आतसा ओ
आगोलावथ बिराद मोजांमोन दासो बै औवा सिफुं बारि जानानै थांला दैया बे लामाबो गैला हाग्रा जाबाय ओमफ्राय दा एसे आफांजों दुगैयो आरो बै खाथिनिया ओ बिजमोननथिंजाथ' बिजमोननथिं दुगैखायो जेनेबा बेहाय नैबे सोनाब जोंनि सोनाबजोंबो दुब्लि बारिनि सोनाबनिया फिसाया बाव दुगैया
आतसा
उ
गैया थाना बेबायदि दुगैनाय अय फास गैला
हे हे माहाजोन माहाजोन जाबायना
माहाजोन जानो अबस्था गैला अहा मा दंग दंगफ्राथों आ बिदि साफाबो नंलााना मानसिफोर दुगैनाय मानाय दुगैनाय मानाय गैला
मानसिफोर फोसाबनायबो गैला थांलाय फैलायबो गैला उ गाबगाव न नआव दुगैजोबनाय जायो जाहैबाय जेनेबा मा खामानि मावदों नोंसोर बाहाय
खामानिया बेनोसैलै दानलु दानला दानलु दानला हा
बेखौनो खालामगासिनो नङा नै बेखौ
बेखौ नायदोंमोन ओरैनो
मथुम बो दं फैयोमोन नामा गौथुमबो दंफैयोमोन
दङ
ओ
थांजोसाय बयबो गथफोर दं एम थ फियो गोरलै दासो ओंखारहांदों
उन्दै उन्दै
गोरलै गोरलै
गथफोर दं नमा होनदों
गथफोर दं
थायो हर थायो
हायो दासान्दि दंथयो
हाब सोर गथ'फोर थायोलै अबेनि मा मावनो थायो?
खामानि मावलाबोलै खामानियानो बिदिनो सम सम ओंखारबाय थायोना एनो एखौ एमफौ फिसिग्रा लुहोदों
न'
ओम
हाजिरा होबाय
ओम हाजिरा होबाय बेरा दुमलाबायनाय ओमफ्राय इलाय माबा बानायनाय मानाय हाग्रा या दुयो एवबाय
एउबाय थानांगौ
ओम मालाबा मालाबा बेरायहैजासिगोन ज ज' थानाय समफ्राव खल खालामब्रा खनसेसो दिनैथ' खालामबा थांगौमोन आं ज' दं दंमोन गासिबो
होम
नोंसोरो
गोसोखांनो रोङासै आरो ग्रुपाव मेसेज ल हरना दोननाय ना आरो सानाव बयबो बेस्थ' थाबाय
नोंसोरो रानिं रायज्लायग्रा ग्रुपआवबो आं गैलाना
बेयाव बेयो गैखाला
ओम
गोदान गोदान ग्रुपानो खयथा ग्रुप जायो मोनसे मोनसे खामायबाथाय मोनसेयावनो मोननै मोनथाम ग्रुप बानायनांगौ जायो
हो ओहो बे गथ'फोरखौ सोरखौबा सोरखौबा सोरबा सोरबा मिथियाखै नामा बेखौ ना मिथियो
ओ मोनथिजोबा सोरबा सोरबा आरो खामानिया बिदिनो ओम क्लियार माबा मोनजोबाखै सोरबा सोरबा
ओम आं दहाय समायना बिसिनाव थांदोंमोन ना समायना मोननाव
जोङो
ओफ्राय आं सदोंमोन नोंहालाय बानायाखै बेखौ उमुखखौ होननानै सानदोंमोन आं ओमफ्राय आं आं बारा बुजियाखैनो होननानै बुंबाय। सोंहरनो हाया गथ समाव मोजाङै होननानै बुंदोंमोन। रायलायजोबाय होननानै
सोरबा सोरबा बुजियाखै बुजिजोबाखै टाइम नांगोन सोरबा सोरबा साक्सेस जानायनि टाइम नांगोन
उ ममा मा सोर सोर अहाय अहाय थुनानै मा मा बिदि माबा माबि ओंखारजालाबाय थादों।
ओहो सोरनाबा सोरनाबा जाथ'खायाखैनो बिसोरो जायखौनो नायग्ला जागासिनो दङ सोरबा सोरबा कमप्लिट जायोखौनो।
बेयावनो बायदिसिना ओंखारजाबाय नामा?
होम?
बायदिसि सिना ओंखारलाबायदोंना माबा कट थट बिला जाला बदों सोरबा सोरबा।
बे आलदा
ओम
ओमफ्राय उन्दुनोसैबो?
उन्दु नाय माने उनदु बिसिनायावनो दं ओरैनो आंथ' दानो उन्दुखाया
मबाइल नायलाबाय थाबाय भिडिअ
जोंनाथ' बार'था मथा मथि एगार'था बार'था
नोंस्रा हिनजावफोर गैयाना मबाइल नायबाय थानानै आरो सिख्लाफोर लाइन मारबाय थानो हायो। आंहा लाइन मारिनो मोनला ना खोनाबाय ‌हो मा थाखो
हेलौ हेल' ए उम माबा मा फन हरदोंमोन सासे
सबिलाय बाजै ना बेवाइफोर
उखिल पन हरदोंमोन। बानाय दो बिसिना माबा फैथ'आखै सोरनाबा सोरनाबा सोरनाबा सोरनाबा खमफ्लित
ए जों दा रायज्लायनाया सोर सोर जाखो?
गु आं नायाखैलै सोरबा सोरबा दुलाराय थायो
अख्रांनाव जायाखैनो माथो दिनैसिम बानायदों ना मादों होननाय खोनादों आं ना जाबाय बिजौ दैजिमोन नालाय बिजु दैजिमोन ना?
जाबाय
जाजोबबाय रायलाय जाबाय
रायलाय जाबाय रायलाय जाजोब
उम आं गाव दहाय आं मोसौनाव हरबा बेनो बिजुआनो हमदोंमोन।
उम
बानायगासिनो होनना बुंहरदोंमोन बारु
जोंसा
ओमफ्राय बेरायनांगौ जेरावबो गैया ए जेरावबो थांला थांला नांगौ गैया
मारै मारै
थांनांगौ जेरावबो थांनांगौफोर गैया नामा होनदां?
थांनांगौ गैया ओइ र'मा है नै थानांगौ गैथ'वा जेरावबो ना बबावबा थांनांगौ दं थांफानोसै आं बबावबा थांनांगौ दंबा
थांगौआ गैयालै बेराय ला बायनांगौसो दंमोन। बेरायनोबो फैसा नांगौना।
फैसाथ' नांखागोन बेरायनोलाय।
सरलपारायावसो थांनो लुगै दों गैया जाया।
सिनो दं आंना आइ से खम जाबायलै माबाया उम गुजि खारलांबायमोन।
माया?
बेयो रायलायग्राया नेटफेकखौ होनदां।
बेखायनो थाबथादों ना मादों एसे थाबथा थाबथा जादों ना नोंनाव नेट नाङाखै?
नेेथ नाङाखौनु फन फैदोंमोन।
खोनाया।
हम
जाबाय खोमा खम जाबायना
उम उम
उम
ओंख्रि संदोंलै।